खोना मोनदों ना
अ हेल'। खोनादोंनाा आदसा आदसा खोनादों खोनादों अ नोंथाङा लाइनावनो दंनाा? बिदिब्ला- आदसा आसा मोजां थारैनो बिदिबा नोंथाङा आयदा सायख'नाय बायदि एम्फौ फिसिनाय नङा होमबा? औ। ओरैनो एम्फौ- औ। दे नोंथाङा फोरमाय।
एखौ जागोना जाया इन्दि- एम्फौ बुंखौ जायखौ एम्फौ लाथा जायोना सिनायोना
औ सिनायो आङो आं एम्फौ एम्फौखौ जायाबाबो आङो एम्फौ सिनायो ओारैनो नोंथाङा एम्फौनि सायाव मा माखौ मिथिगौ एबा बेसेबांसिम मिथिगौ नोंथाङा फोरमाय
एम्फौ इन्दि एम्फौ होनोबा जोंहा बर'नि गुबै सि जेब्ला गिबि गान मिथिया जि गानजेनदोंमोन बा होननानै लादो बर'आ जेब्ला जि दख'ना दानानै गानजेनदों अब्ला जोंहा खुनदुं। रोङा इन्दिनिफ्रायनो दिहुनो। दिहुनजेनदोंमोन होननानै बुंनांगोन नंगोना नङा जोंहानि दा बर'नि गुबै खुन्दुआनो जाबाय इन्दि खुन्दुं। जों बे नंगौ इन्दि एम्फौनि फ्राय ओंखारनाय खनदं बे इन्दि एम्फौखौहाय जों मा आं मा जों माबोरै फिसियो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांजों एसे जा आं रोंगौथि रोङो। बेखौ। खोन्थानो सानदों। सिगाङावनो जोंङो इन्दि एम्फौ फिसिनो थाखाय जोंङो इन्दि एम्फौनि जोलै नांगौ जायो। बेयो जाहैबाय खिरिनिफ्राय ओंखारो। बे जोलैया माने रि गिदिङो आरो सिखिरि जायो जेब्ला बिमा जायो अब्ला सिखिरिया बिदै दैयो। बे बिदै दैनाय बिदै दैनाय एम्फौ गोरलैया बेखौ खौहाय जोङो इन्दि बिलाइ गोरलैय गोरलैय थायोना बिलाइ खिलिजेननाय बे खिलिजेननाय बिलाइ खौ जोङो फिसा फिसा बोफ्लेनानै संग्राय संग्रायाव दोनो जेब्ला बिसोरो जानो हानाय अबस्था जायो गोरलैनिफ्रायनो जायो जानायाथ' बिसोरो बिलाइखौ बिसोरो गोरलैनिफ्रायनो दिनै एसे गाबोन एसे जायो। फिसायैनो देरो आरो आरो जेब्ला देरो बिसोरखौ जोङो दान्दायाव दान्दागन गायनानै लायो बेयावहाय जों इन्दि बिफांनि बिलाइ देन्था गोनां जायो बियो बे देन्था गोनांखौ जोंङो मुथा खालामै खालामैयो बै इन्दि खौ दोननो थाखाय थियारि खालामनाय दान्दाया बेहाय सैनानै होयो जोंङो माने सोनानै होयो बोखाव बोखावनो सैनानै होनानै जेब्ला बै एम्फौआ गिदिर जायो बिलाइ गिदिरखौ जानो हानाय अबस्था सिम फैयो अब्ला जों बै एम्फौखौ संग्रानिफ्राय बोखांनानै बै दान्दायाव दोनहरो
औ माने जायगाखौ बोस्लायना होनोसै आरो।
औ औ। औ। आरो उनावहाय बिसि बिसोरो बेनि बिलाइखौबो जायो आरो। सामफ्रामबो बिसि न'न सट'प जायो। माने कन्टिनिउ बे बिलाइखौ जागोन आरो दसेनो देरो नालाय औ दसेनो देरो नालाय। आरो जेब्ला बे इन्दि देन्थानि बिलाइआ जोबगोन अब्ला बिसोरो मानखोनानै देन्थानि गोजौ बाहागोआव जाय बाहागोआव बिलाइ गैया बे बाहागोआव मान खोनानै थायो। बियो आरो। आरो बेनि उननि ओमफ्राय बिसोरो जेब्ला सम जायो मोनो। अब्ला बिसोरो फथोब थोबनो लायो। फिथोब थोबनो थाखाय जोङो औ बे फिथोबथेब नाया बिसोर गावसिनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय खुदै बेजोंनो बिसोरो न' बायदि बि बानायनानै लायो जायखौ खौ जों फिथोब होननानै बुङो आरो खुन्दुं ओंखारो आरो बिसिनि खुगानि
औ औ बेजोंनो बिसोरो न' बानायनोसै आरो मा।
औ बेखौ जाय खौ बुङो जों फिथोब। बिनि थाखाय जोङो आलाद दा जायगा बानायना होनो गोनां जाबावो बिदिनो सोरहाबा लाइ दलर होननानै बुङो जायखौ नोंथाङा सिनायोना?
औ औ सिनायो।
लाइ दलर दंफांनि बिलाइयावहाय बिसोरखौहाय फिथोब थै फिथोब थुबनो जायग बिगाह होनाय जायो आरो। रो बिसोरो उनावहाय बेहाय फिथोब थोबनानै जेला न' खालाम खाङो अब्ला फिथोबा ओंखार खाङो अब्ला बिसोरखौ
औ।
आलदा जायगायाव माबानानै बासिनानै लांनानै बे सिंनि ओमफ्राय इन्दि एम्फौखौ ब खयो आरो अब्ला बे इन्दि एम्फौआ लाथायाव मुं मोननोसै। अब्ला जों बेखौ लाथा होनसै जेब्ला ब ख'यो अब्ला ओमफ्राय बे बख'खांनाय इन्दि एम्फौ लाथा होनो जायखौ बेखौ जोङो जायो बर' फोराबो जायो आरो गुबुन फोराबो जायो बे खौहाय हाथ थायाव लांनानै बर' आइजोफ्राबो फानहैयो आरो। बेनिफ्राय जायहा फिया बेहा बायनानै लाङो जायहा फिग्रा बेया फाननानै रां आरजिनो हा हायो एम फौनिफ्राय आरो जोंहा बेहाय गुबैयानो दङ होननानै बुंनानै लानो हाग गोन खुन्दुं बुहननाय जायनिफ्राय जोङो इन्दि फिथोबनिफ्राय खुन्दुं बुहनो इन्दि जि होननानै बुङो जों बेखौ। बे फिथोब ब हननानै जे जों दोनदों बै फिथोब बै फिथोबनिफ्राय बर' आयजोफ्रा गोदोनि समाव थावख्रि लानानै मोनसे मोनसे बिजिरै बिजिरो बिनिफ्राय खुन्दुं दिहुनो आरो। बेनिफ्रायसो जोंहा बर' आइजो फोरा जि दानाय हुदाया जाखांबोदों होननानै आं मिथियो। बिदिनो सामफ्रामबो एसे एसे एसे थावख्रियाव लुयै लुयै लुनानै खुन्दुंखौ जेब्ला जमा खालामनानै लायो थोजासे नांगौ बिबांनि जायो अब्ला जों बेखौहाय सोंनानै इसानसालियाव लागायनानै जोङो दायोब्लासो जोंहा इन्दि जिखौ मोननो हायो।
औ
आरो नोंथाङा मिथिगौ ना खुगा खु खुगा खुगा खोनाबोदों जे इन्दि जुदि सोरबा सुबुंनाव एलारजि दङब्ला एबा मानलु नुनाय बेमार दङब्ला बै इन्दि ए इन्दि खु खुन्दुंजों दानाय जिखौ खौ जोमनानै लायोब्ला बै एलार्जिया बे मानलुनाया खारो होननानै जोंनि गोदोनि नि आजै आजौमोननिफ्राय फोथायनायो आरो लायो औ। बे बायदिनो जों इन्दि एम्फौखौहाय निफ्राय जों गोबां रां आरजि नो हायो आरो दानि मुगायावथ'
औ
फेसनफोरा गोबां बांबोनो हमबाय बिनिखायनो हाथाय बाजारावबो गोबां रोखोमनि जि दिहुनसै इन्दि खुन्दुंनि जियाथ' दामा गोबां बिबांनि जायो। केजि फायावनो खुन्दुं सेरसेनि दा मा नैजिबाजौ नैरोजा बा जौ थामरोजा गाहाम जायो। जों बेखौ बेनिफ्राय जों गोबां रां आरजिनो हायो आरो आरो बेनि औ आरो गुबुन रायजोनि सुबुंफोराबो बे जिनि सोमोन्दै मिथिनानै दा बयबो बाहायनो हास्थायो बेनि बेखायनो बिसोरबो दा जोंनि फ्राय लानानै थाङो। बायनानै लानानै थाङो नागिर फैयो जोंनियाव हाथाय बाजारावहाय। इन्दिनि गिदि गि गिर जोमग्रा जि बेफोरखौ नाहै गांसेयावनो हौवाफोर जोमग्राफोरनि थाखाय जि रोजासिम मोनो गांसे जि नि दामआ आरो जुदि नोङो बे इन्दि खुन्दुंजों दानाय जिफोरावहाय बायदि रोखोमनि महर आगर सोनानै दानानै दिहुनब्ला बावोबाथ' जोबोद मोजां नुयो आरो। समायना रमायना नुयो औ जोंहा बिनिफ्राय दखनाबो दानो हायो साद्रिबो दानो हायो आरो हौवाफोरनि थाखाय जोमग्रा आरो आंनि खोनानायाव औ आं ओरैबो खोनानो मोन दों माने बे इन्दि खुन्दुंनिफ्राय ओंखारनाय जिया गोजां बोथोराव गुदुं होयो आरो गोलोम बोथोराव गुसु मोनो होनना आं खोनानो मोन्दों। बिनिखायनो गुबुन रायजोनि मानसिफ्राबो
बेखौ आजावदों आरो थारैनो मोजां मोनसे नोंथांनिफ्राय दिनै मोजां मोनसे ओ इन्दि एम्फौनि सोमोन्दै आ इन्दि जिनि सोमोन्दै मोनथिनो मोनबाय नंगौ थारैनो नोंथाङा जेरै फोरमायदों जों सिखिरि सिखिरिनिफ्राय जोङो एम्फौखौ ओ सिखिरिखौ बिदै दैहोनानै जोङो आ होनानै बिदै दैहोनानै आरो बे बिदै दैहोनायखौ जोङो बबे बा जि ओ सिखिरि जो जोला माखासे मानि लाब बोनानै जोङो बेखौ जिफोराव सैनानै दोनो सिखिरिखौ बाहोनानै बावहाय बिसोरो
नोंगौ
ओ गावसोर गोरोबलायनानै बावहाय जोंनो बिदैखौ ओ बिदैखौ जौगा जोंनो गथायो नङा होमबा बिदै खौ मोननाय लोगो लोगो जों बिदै बखौ बबेबा जिफोरजों गुदुङाव बेखौ खोबहाबनानै दोनो जेब्लानासिम बिसोरो फिसा ओंखारा आरो फिसा ओंखारनाय लोगो लोगो जोङो बिसोरनो इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलैखौ होयो नङा होमबा। गावसोरो मा केपासितिजों बेखौ जानो हायो बै गोरलै समनिफ्राय ओमफ्राय जेब्ला बिसोरो लासै लासै देरबोबाय थागोन अब्ला थिग बिलाइनि ओ बिलाइ जेब्ला बियो एसे देरगोन अब्ला बिलाइनि ओ कुवालिटियाबो एसे गिदिर जागोन एबा बिनि साइसआबो बांलांबाय थागोन आरो बेबायदि साइसेजों एम्फौआ जेसेबां देरो बिलाइखौबो एसेबां देरगोन ओमफ्राय लासैनो जेब्ला बिसोरो जेब्ला देरथायाहैगोन अब्ला बिसोरो गोरा बिलाइखौबो जाहैनो हानाय जाहैगोन आरो
नोंगौ नोंगौ
लासैनो बिसोरो देरै देरैनो ओ जेब्ला मोनस बे समाव बिसोरो फिथोब थोबनो सै समसिम जेराव नोंथाङा बुंदों अजा जानाय बिमा जानाय बिमा जानायनिफ्राय मोनहैगोन मोनहैनायनिफ्राय बिदि फिथि थोबगोन फिथोब फिथोब थोबनानै बिसोरो बे फिथोबानो गावसोरनि न' बावहायनो बिसोरो हाब- हाबनानै आरो उल्था सिखिरि जायफिनलायसिगोन- आरो बे सिखिरि जाहैनाय समसिमनि सिगाङावनो बिसोरो बिसोरखौ जोङो मा खालामो बिसोरनि- फिथोबखौ जोङो जिरनानै जायो एबा बिसोरखौ जोङो- मार्केटआव लाङो- ओ थामिनबा सेल खालामो नङा- ा बायलाय फानलाय बिसोरखौ जों- खालामनो हायो आरो बिनि गुबै बेसेन गोनाङानो जाबाय फिथोब नङा होमबा? फिथोबनिफ्राय- फओमफ्राय जोंनि ओ - मस्टलि मख'नो थाङोबा भारतनि सा सानजा ओनसोलनि जेराव आसाम हादरावल' जोङो बेखौ बांसिन - नुनो मोनो होमबा- नुनो मोनो नङा होमबा आरो बेबो जोङो- बर'फोरनि गेजेरावल' बे एम्फौ फिसिनाय ओआ आदब खायदाखौ गोदोनिफ्रायनो जोङो नुबोदों नङा होमबा? थारैनो बे मोनसे गोथौ- ओंथि गोनां जेरावनाखि बर' हारिनि- ओ-दानाय -लुनायजों सोमोन्दो गोनां बे एम्फौ फिसिनायनि आदब खायदाया नङा होमबा? आरो जेरावनाखि बे - साइन्टिफिकेलि ओ इन्दि जिनि इन्दि एम्फौनिफ्राय इमबु इन्दि एम्फौ फिथोबनिफ्राय ओंखारनाय- इन्दि फिथोबनिफ्राय बै फिथोबनिफ्राय खुन्दुं ओंखारनानै बिनि दानाय जिया गरमाव गरम आरो थान्दायाव थान्दा जेराव बिनि खामानि मावो आरो जेराव एलारजिनिबो खामानि मावो साइन्टिफिक- गेले नङा होमा आरो- फोथाय बोनाय जायो बेबो मोनसे मोजां - जोंनिफ्राय गोदोनिफ्राय फोथायबोनाय आरो बे मोनसे मेसेज नङा होमबा? थारैनो नोंथांनिफ्राय दिनै गोथौ मोनसे इन्दि एम्फौनि- सोमोन्दै मिथिनो मोननानै- गोजोनथाबाय। बिदिबा जोंना दायो एम्फौ फिसिनायनि सायाव- सावरायनाया- समा जाहैबाय नङा होमबा जोङो लोगो मोनफिफैगोन गुबुन मोनसे आय- व नङा होमबा?
नंगौ दे बिदिब्ला-
नोंथां नोंथाङा अनलाइनाव दङ?